हेल'
हेल'
खोनायाखै नामा खोनादोंलै खोनादोंथ' हेल' खोनादोंना खोनायाखै
खोनाबाय खोनाबाय दासो खोनादों
रायलायगासिनो दं माथो आङो
ओम आं दासो खोनादोंबा ओ दे मा टपिकनि सायाव सावरायो होम
हेल' हेलौ है खोनायाखै नोंगौ मोजाङै
खोनाया रायलायनायखौबो
मोजां खोनायाखैबा
नै आं रायलायखायाखैनो
ए
ओमफ्राय जेनेबा एसेबाबोथ' रायलायनांगोन मा टपिकनि सायाव रायलायनो
आत